मा नोंथां
औ खोनादों।
औ औ खुलुमबाय नोंथां गिबि गिबियावनो।
औ।
औ औ बि मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथांनिसिम। औ दा जों सावरायनो लानाय ओ आयदायानो जाहैबाय नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ जों दा सावरायनो लानाय बाहागोआनो जाहैबाय ओ बर'नि मोननैसो आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ खोनादो।
औ औ औ औ खोनादों थारैनो खोनादों। इसे ओ लासै खोनादों।
औ खोनादोंना?
औ औ औ औ खोनादों। खोनाबाय।
ओ मोननैसो आयदा माने ओ बर'नि नोंथाङा मोननैसो माने ओ बि मुवानि सायाव मुंखौ बुंनो हागोन नामा? मानिसायाव
औ औ औ औ थारैनो नोंथाङा आंनो बर' हारिनि मोसानाय एबा दानाय लुनायनि फारसे बुंनो हागोन नामा फोरमायनाय।
औ
खोनादोंना औ
औ ओ दानाय लुनायनि ओ बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गिबियावनो आंहा एसेबां आयद दा गैया अब्लाबो ओ जोंनि ओनसोलाव दानाय लुनायनि ओ बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरखौ बांसि नानो हिसान दानायखौ आं नुनो मोन नाथाय हिसान दानायाव माबोरै माब बाहायो बेखौ आंना आयदाया इसे खम अब्लाबो बो आङो खुनदुंनि बागै नों थांनो इसे फोरमायनो सानदों। जा जोंना ओ जोंनि ओनसोलाव एम्फौ लाथा फिसियो नालाय ओ बे एम्फौ लाथायनि ओ जा फिथोब दङ बेजों जोङो ओ इन्दि खुन्दुं दहनो। ओ दा इन्दि खुन्दुं दहनो होनोब्ला आथिखालाव जेरै ओम आबै आबौमोना आखायजोंनो थावखै लुनाय होनो। ओ थावख्रिखौ लुयोमोन। ओ दानि समाव समनि आंखालनि थाखाय ओ मेचिन मेसिनखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो ओ दा मेचिनजों मारै लुयो बेखौ थ' एसेबां फोरमायनो हाया नालाय मानोना देखायनायजोंसो सिखायनाय जायो नालाय ओ अब्लाबो आं सानो आखाइजों थावख्रि लुनाया बांसिन ओ गो ख्रों जायो आरो अब्लाबो दा ओ समनि आंखालनि थाखाय मेचिनजों लुनाय जायो आरो आंनि जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला थावख्रिखौ लुयो ओ आखायजोंबो बांसिनानो लुयो आरो सिनजोंबो बांसिनानो लुयो। ओ दानाय लुनायनि सायाव माब बोरै मा दायो होनोब्ला दा आगरफोरखौ मो जोमग्रायाव एबा दख'नायाव फोरखौबो जों हाजो आगर फारौ मेग गन आगर ओ थाइगिर बिबार आगर बि दि आगरखौ एरो।
औ नंगौ थारैनो सैथो।
औ ओ लो गोसेनो नोंथांनि ओनसोलाव ओ बिदिनो दानायाय लुनाय बिनि ओ उपुरियावबो ओ बिदिनो बैसागोनि समाव रंजानाय समाव बै सागो फोरबोखौ माबोरै फालियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ थारैनो-थारैनो नोंथां दा बैसागो फोरबो होनोब्ला जों ओ गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव एबा बर' हारिमुआव जोंङो बैसागु रंजाबोनायखौ नुबोगासिनो दंङ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना। औ थिग बे रोखोमैनो नायनो थाङोबा दा जोंना बैसागो बर' हारिनि बैसागो मोसानायाबो जोंनि हारिमुनि बर'हारिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना दा औ थिग बेखौनो नोजोर होनानै जोंङो ओ आथिखाल एबा गोदोनिफ्रायनो जों मोसाबोबाय थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा बैसागु मोसानायखौ। थिक बे रो खोमैनो जोंङो बैसागोखौ एबा बैसागु मोसानायखौ होननो थाङोब्ला जों गोबां रंजा खुसियै जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव जोंङो गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बायदि बायदि सुबुं माहारिखौ जोंङो रंजा खुसियै बैसागु मोसानायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना थिग बेबादिनो जोंहा गाननायनि बेलायाव होननो थाङोब्ला जोंहा बैसागु मोसानायाव आइजो माहारि एबा हिन्जाव माहारिफोरा दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। थिग बेबादिनो दख खना गोमो गाननानै आर'नाइ रेगे रेगां फालि लानानै बायदिसिना रोखोमनि सि जोम गाननानै जोंङो देलाय मालाय देलायफब माखब जोंङो ओ बैसागु मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ औ थिग बेबादिनो ओ हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा हौवाफोरा गामसा खायमा गानो आर'नाइ नायो ओमफ्राय गस्ला आथिखालथ' आर'नाइनि गस्ला ओंखारबाय नङा होमबा जोंनि बर' समाजाव औ औ थिग बेबादिनो आर'नाइनि गस्ला गाननानै देलायफब माफब जों हौवाफोराबो बैसागु मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि समाज आव थिग बे रोखोमैनो जोंहा बर' हारिमुआव एबा बर' हारिनियाव बैसागु मोसानायजोंल जाया थिग बेनि थाखाय जोंनो ओ दामनाय देनायनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा। नोंथां खोनादोंना दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा दामनाय देनाय जेरैहाय खाम, सिफुं, जथा सेरजा, गंगोना, हारमनियाम बायदिफोरनि मिलौहाब देंखोजोंसो जोङो बैसागु मोसानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? दा औ औ। थिग बे रोखोमैनो जोंहा बे दा-दाम जु जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजानि गंगोना रिं-रिंखाङोब्ला जोंनि गोसोआ ओ थाद'नो हाया नङा होमबा उरां फारां उरां फारां नङा होमबा जोंनि गोसोआ बैसागु बोथोराव उसिफाव लायलाङो नङा होमबा नोंथां? मोस सानो मोसानो नङा होमबा बोदोर जायो जोंनि गोसोआ। थिग बे रोखोमैनो जोङो बैसागु रंजानायखौ जों जोंनि समाज एबा हारियाव नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि बर' हारियाव नोंथां खोनादोंना औ थिग बेनि बेलायाव हा ओ ओ दामजुफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरैहाय खाम दङ खामखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा दंफां गेदेर गेदेर दंफां बेनिफ्राय जोङो ओ बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा? औ थिग बेबादिनो जोङो ओ मोसौ मै मोसौ मैसोनि ओ जा बिगुरनिफ्राय मोननाय नङा होमबा?
औ
खोनादोंना नोंथाङा? जा बिगुरनिफ्राय मोननाय बेजों जों खामखौ बानायनाय जायो। ओरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ सिफुं जाय बो जों मिलौहाब देंखो ग'होयो जा सिफुङा बेखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा? खोनादों ना नोंथां? जेरै इसिफ फुंआ गोबां बहागोनि थायो जेरैहाय खेराइनि सिफुं थायो बैसागुनि सिफुं थायो नङा होमबा नोंथां? खानादोंना नोंथाङा? औ। औ थिग बेबादिनो जों हा बेथिंजाय बुंनो थाङोब्ला दंबावो दामजा थरखा थरखाखौथ' जोङो बुरखा औवानिफ्रायनो बानायो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना? औ औ थिग बेबादिनो दा बैसागु मोसानाय बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखाल एबा गोदोनि गेजेराव फारागथिखौ जों गोबाङैनो नुनो मोनो नङा होमबा? जोङो गोदोआव जों नुनो मोनोमोन आबै आबौमोना खुगा मेथाइजों रोजाबनानै खाम सिफुं लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनोमोन रंजा बाजा जा नङा होमबा ज' ज' गथ' गथ बोराय बेेनथ'। नाथाय आथिखाल जों ओरैबायदि नुनो थाङो जेरै जोंहा आथिखाल खायसे खायसेखौ ओ बायदिसिना दामजु ओ दोरोङारि मेसिनारि दामजु बक्सफोरजों जों मोसानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना खायसे खायसेखौ होनदों आं औ थिग बेबादिनो जों बेफोरबादि सोलायनायखौ नुबोगासिनो दङ। आरो नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलजों माबादि बैसागुखौ फालियो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनो हा हागोन नामा सुंदयै नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ ओ नोंथाङा बैसागु फोरबोनि बागै जेरैबायदि नोंथाङा बुदों बेफोरबायदिनो जोंनि जाय बि बिदिनो ओ लावबो बिदिनो फालियो लोगोसे दा ओ नोंथाङाथ बै बैसागो फोरबोनि बागै ओ फोरमायखाबायानो अब्लाबो ओ बैसागोनि जा ओ बैसागोनि रंजानायनि से खालारनि गिबि सानखालि जोंना मोसौ नि बैसागो होना फालिनाय दङ ना?
औ औ दङ दङ दङ थारैनो।
गोखौ माबोरै फालियो होनोब्ला आं बेनि बारै एसे बुंनोसै। ओ मोसौनि फोरबोखौ जोंनिजा एबा मोसौनि बैसागोखौ माबोरै फालियो होनोब्ला बे मोसौ बैसागो खालि जोङो गिबियावनो मोसौखौ गरालनिफायनो ओ गलनिफाय बहननानै जोङो ओ दैमायाव एबा गावबा गाव न नखराव बांसिनानो दैखर थायो नालाय। दानि समाव ओ दैखरावनो थुखैयो आरो-' गोदोनि बायदिब्ला बांसिन बिनानै दैमायाव लाङोमोन अब्लाबो जोङो दा ओ दैखरावनो बांसिन थुखैनायखौ नुनो मोनो ओ मोखौखौ थुखैनाय समाव जोङो मा माजों थुखैयो होनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ दैजों थुखैना लाग्रोयो बेनि उनाव जोङो दैजों थुखैना लाग्रायनायनि उनाव जोङो बिसोरखौ लानो थाख आय लाउ ओ हालदि काजालगुरि आरो बिदिनो बिदि माला बानायो जोङो माला बानायनानै आ बेसोरखौ सारनानै बो दोंसे खुगा मेथाइखौनो होनसिगोन आङो बि दि रोजाबो बि रोजाबनायखौ आं आङो इसेबां गोसो आव गैया ओ अ ब्लाबो आं नायफागोन गोसोआव लाखिनो ओ बिदि बिसोरखौ साराखांनायनि उनाव जोङो बिसोरनि बिखुङाव थाव फोननाय जायो आरो थाव फोनखांनायनि उनाव जोङो ओ बिस जोङो ओ थालिरनि जा दना दङ बेजों जोङो बिनि बिखुङाव गोसोम हांगार फोननाय जायो आरो गोदोनि ओ आबैमो आ आ आबै आबौमोननि बायदि बेलायाव बुंनाय जायोब्ला ओ फंसे बाथ्रा दं जे मोखौनि बिगुङाव बिदि गोसोम फोनोब्ला दुब्लियाव जेब्ला ओ मोखौ खौ खांसो जाहैनो थाखाय होनो जायो अब्ला मुफुरा गियो होननानै मिथि फुनाय जायो आरो ओ बिदिनो मोसौनि फोरबोखौ बिदि फालिनायनि उनाव मोनाबिलि समाव जोङो ओ मोसौनि गलियाव जोङो फागा बावो आलारि बाथि सावनानै गय फाथै फाथै जरा लाना बिदिनो हागा बावगोन। आ मोसौ फोरबोखौ बैसागोनि समाव जोंना बिदिनो फालिनाय जायो आरो लोगोसे मोसौ फोरबोनि समखालि जोंना जौ से नि बि हाग्रानिफ्राय मैगं थाइगं थुमनानै जायो दानि समावथ' ओम जौ जे स्निथा नागिरनाया एसेबां गोरलै नङा। आथिखालाव मोनोमोनब्लाबो दानि समाव मोनो। गैलिया अब्लाबो जाखिनिखौनो जों बेखिनिखौनो लाखिनानै बिदिनो जायो आरो नागिरनानै। दा बेनि गेजेरावनो आं मोननैसो बुं बुंनोसै ओ मानिमुनि गोदो उनदै फुंखा बिलाइ दिंखिया ओ बिदिनो खंखल ओ काकेल बिजौ बिदिनो बायदि बायदि हाग्रानिफ्राय ओजा थांनानै जोङो बे सानखालि जायो होननानै आं मि
औ औ औ नंगौ सैथो औ नंगौ। दा नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ औ। दा नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मोनथिनो मोना एबा नोंथांजों सावरायलायनानै गोसोखौ जोबोरैनो मोजां मोनबाय। आसा खालामो नोंथां खौ आरोबाव उनाव लोगो मोनबावगोन होननानै नङा होमबा नोंथां‌।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
एसेनोसै औ थिग दं एसेनोसै होनबा ओ।